हेल'।
हेलौ।
औ। खोनादोना नोंथां? हेलौ।
औ हेलौ। औ खानादों नोंथां।
औ खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
औ औ ओ जों एसे दा सावराजागोन ना?
औ दे।
औ ओ जोङो दा ओरैनो दोरोङारि ओंख्रिफोरनिनो बागैनो एसे सावरायनोसै।
औ।
औ ओ जों दा दोरोङारि ओंख्रि बुङोब्लाथ' जोंनिया दा ओ अनला खारैयानो गोग्लैयो नङा होमब्ला?
औ नंगौ।
औ औ नोंथाङा अनला खारै जाफेरबायना?
औ जाबाय आङो अनला खारै।
ओ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना जे अनला खारैया माबायदि थावो आरो जों बेखौ मा माजों संनाय जायो?
औ अनलाखौ जों फार्समावहाय माइरंनिफ्राय माइरंखौ सोमना दोननानै अनखौ देनाय जायो आरो।
औ औ।
उनखौ देग्रोनानै बिनि उनाव जोङो अनला सावनाय अनलाखौ सावनाय जायो आरो बेनिफ्राय आरो अनलाजों जों दाउबो दाउ बेदर खौबो होनानै संनाय जायो। बिदिनो
औ।
बायदिसिना बेदर होनानै संनाय जायो आरो।
औ औ नंगौ थारैनो।
औ।
ओरैनोथ जोङो ओ गासिबो ओंख्रियानो ओ गोथाव जायो नङा होमबा?
औ नंगौ।
ओ नोंथाङा ओ मिनथिगौना जे जोङो ओरैनोथ हाग्रायाव ओरैनो मा मा ओंख्रि मोननाय जायो?
हाग्रायाव थास' बेफोरखौ मोननाय जायो।
औ आरोबाव दंबावो नामा?
औ। थारुन बेफोरबायदि।
औ औ।
ओरैनो जोङो हाग्रायाव जोङो मोननाय जायो हेलांसि मैगं जेखौ जोङो ओ दैमानिफ्रायबो मोनो। बेखौ जोङो फुख्रिनिफ्राय बो मोनो आरो जोङो मान्दियाबो मोनो आरो हाग्रानि मैगं बुंथारोबा जेरै जोङो दिंखियाखौ बुंनाय जायो।
औ।
औ आरोबाव दंबावो जे दुब्लि फोसाराव मोननाय मैगं ओ जेरै मानि मुनि मोनो। आरो बिदिनो बुथुवा मोनो। मोनो खुथ्रा मोनो बिदिनो बायदि बायदि नङा होमबा।
औ
औ बेफोरखौ। जों हाग्रानि मैगंखौ बुथुमनानै जोङो मा ओंख्रि जानाय जायो नोंथाङा मिथिगौ ना।
हाग्रानि हाग्रा हाग्रानि मैगंखौना।
औ
अ हाग्रानि मैगंखौ जों। मानिमुनिखौ जेब्ला मानिमुनिया जोंनि थाखाय उदैनि मोजांनि थाखाय मोजां आरो।
औ औ
बेखौ जाबोला जेनेबा। जों मोजां मोनो आरो देहाखौहाय।
औ नंगौ।
बेरामनि थाखायबो मोजां जायो बेयो।
औ थारैनो। ओरैनो नोंथाङा मा मा मैगं मोजां मोनो एसे खिन्थान हागोन ना?
आङो बिदिनो अनलाखौ मोजां मोनो ओमफ्रायहाय बिदि थाइगिरफोरजों नाजों सङोब्ला गोथाव मोनो आरो बेफोरखो
अ अ
ओमफाय सबायजों दाउजों बेदि सं नोंथाङालाय?
अ आंबो बिदिनो ओ सबायजों दाउजों ओ जोगोनारजों साम' बिदिनो ना बिदिनो बायदि बायदि मोजां मोनो आरो।
औ
औ ओ नोंथांमोननि हालामाव ओ साम'खौ मोननाय जायोना जाया?
अ जोंनि हालामाव साम'खौ मोनो फख्रियाव मोननाय जायो बेखौ आरो
औ औ
फोरावबो मोननाय जायो आर रो आरो हाथि बिनि दैमाफोरावबो बिदि मोननाय जायो बिनिफ्राय खनानै लाबोनानै
औ
नोंथांङा मिथिगौना ओ साम'आ मा मा मा मा जादनि थायो
साम'आ साम' लादाय जे बुङो ना जों जायखौ
औ
आरो दाउखा साम' थायो।
औ
औ आरो
बिदिनो ओ साम' गोलावबो मोननाय जायो आरो।
औ
औ ओरैनो जोंङो ओ दुब्लि फोथाराव ओ मोननाय ओ ना मा ना फिसा फिसा मोननाय जायो नोंथाङा मिथिगौ ना
औ सें ना गोरि ना खावै ना बेफोरखौ मोननाय जायो फिथिग्रि एंखावरि
औ
थुर बेखौ मोननाय जायो।
औ ओ दाथ' जोंनिया दैज्लां बोथोर ओ दैज्लां बोथोराव जोंङो ओरैनो मा मा मैगंफोरखौ गायनाय जायो नोंथाङा एसे खिन्थानो हागोन ना।
औ दैज्लां बोथोरआवथ' जों दा काकरेलबो मोनो। आरो बि दिनो लेस्रा मोनो
औ
अम भिन्दिखौबो मोननाय जायो आरो।
औ अ नंगौ
आरो खुमब्रा पानिलाव जोगोनार बेफोरखौ मोननाय जायो आरो।
औ नांगौ ओ नोंथाङा जे बुंदों जोगोनार ओ जोगोनार-जोगोनारनिफ्राय जोंङो आरोबाव मा-मोननाय जायो।
जोगोनारनिफ्राय
औ
जोगोनारनिफ्राय माने बुजिस्लाबासै आं
जोगोनार बिफांनिफ्राय जोंङो माने जोगोनार फिथाइबो मोनो आरो जोगोनार बिफांनिफ्राय जोंङो माने ल अ जोगोनारनि बिजौबो मोननाय जायो आरो जायखौ बुंङो बिसं बुंङो औ
जोगोनार बिजौखौबो जानाय जायो। आलुजों एवना
औ थारैनो ओ जोंङो अ ओरैनोथ जोंङो गोबां ओंख्रि दंङ मिथिनो थाङोब्ला ओ नाथाय जोंङो थास-थास बिफांनिफ्राय जोंङो बयनिसबो बांसिन मैगं मोननाय जायो आरो नंगौना।
औ थास' आइथिं मोनो थास' बेदर बेफोरखौ मोननाय जायो आरो। बेनि उनाव थास' औ- औ आर थास बिबारबो मोननाय जायो आरो।
औ- औ नंगौ। औ।
उम।
ओरैनो नोंथांमोननि हालामाव मा मा मैगं गायनाय जायो एसे फोरमायलाय?
जोंनियाव ना जोंनियाव बिदिनो भिन्दिखौ
औ।
गायनाय जायो ओमफ्राय बिदिनो पानिलाव मोननाय जायो जोगोनार लेस्रा, औ। बिलाथि।
औ -औ।
ओ जोंनि हालामावबो बिदिनो बायदि- बायदि मैगं मोननाय जायो आरो।
औ।
ओ नोंथाङा ओ मा मैगंखौ ओ जानानै ओ साम'फोरजों जानानै बांसिन मोजां मोनो?
आङो बै जोगोनारखौहाय साम'जों जानानै जोबोद गोथाव मोनो। बे जोगोनारा साम'जों जायोब्ला गो थावसिन जासिनो आरो ना।
औ नंगौ ओ जोङो मि थिनो मोनो जे ओ साम'खौ बांसिनानो ओ सबाय बिमाजोंसो जायो होननानै। गासैनिबो खुगानिफ्राय मिन्थिनो मोन नाय जायो आरो।
औ सबायजों बासिनानै साम'जों जायो।
औ- औ नंगौ ओ नोंथांमोननि हालामावबो सबायजों साम'जों जायोना?
औ जायो नोंथां।
औ। ओ जोङो नाफोरनि बाथ्रा बुङोब्ला जोङो दाथ' दुब्लि बोथोराव दैज्लां बोथोराव गुरनानै मोनो नङा होमबा?
औ नंगौ।
औ ओ जोङो नानि बाथ्रा बुङोब्ला जोङो ओ आगोलनिफ्रायनो ओ मोनथिबोनाय मा मा ना बा एम्फौ महरनि बायदि -बायदि नाफोरखौ जोङो दा नुनो मोनला एसे खिन्थानो हागोन ना?
दाथ' दाथ' थुरि नाफोर खौबो बारा नुनो मोनबांला गोदोहाय बांसिन नुनो मोनोमोन। मोन आरो
औ।
थुरि ना बोथिया ना बेफोरखौ नुनो मोनोमोन गोदो बांसिनहाय।
औ। ओ आरोबाव जोङो औ आरोबाव जोङो गांजेमाखौबो नुनो मोना। आरो एंखावरिखौबो नुनो मोना।
औ एसे एसे नुयो। थेवबो गोदो जेरैहाय नुयोमोन बिदि बारा नुनो थांला आरो
औ नंगौ।
जोङो बेफोरखौ ओ मैथाजों बा ओरैनो बायदि बायदि मैगंफोरजों होलाना जाबा मोजां जायो आरो।
औ गोथाव जायो एंखावरिखौ। खारैफोराव होबाथाय खारै संनानै जायोना मानसिफोरा खारदै जायखौ।
बाथोन देनानैबो जाजायो। औ। ओरैनो नोंथाङा मा मा ना बायदिफोरखौ जानानै मोजां मोनो एसे खिन्थालाय।
औ आङो रौना सेंना ओमफ्राय फिथिख्रि ना बेफोरखौ जा मोजां मोनो।
अ-अ। मोनगौ थारैनो आंबो बिदिनो बिफोरखौनो जानानै मोजां मोनो आं बांसिन ओ ना फिसाखौ जानानै मोजां मोनो आरो।
औ आं आरो न गिदेर दसो जाना बांसिन मोजां मोनो।
औ।
उम
ना फिसा जायोब्लालायनो ओ जोंनि देहाया जोबोर मोजाङैनो।
औ औ नंगौ नोंथां।
औ। औ नोंथाङा अनला ओंख्रि जाफेरबायना।
औ जाबाय आङो
औ। जोंथ' अनलाखौ ओरैनो। दाउ बा अमा बेफोरजोंनो संनाय जायो आरो ना।
औ बिदिनो जानाय जायो संनानै
औ नंगौ नोंथां होमबा दिनैनि बेखिनि रायलायनायखौ बेयावनो दोन्थ'नोसै नामा
औ दे नोंथां दे